हालौ
औ खोनादोंना नोंथां?
गुड मरनिं नोंथां।
औ गुद मर्निं
खबर सबरा मोजां ना?
औ औ मोजाङानो दं नोंथां। दामानि औ नोंथाङा?
आंनियाबो थिगानो बर्थमान
औ औ होनबा दायो जोङो ओ दावबानायनि बागै एसे एसे सावरायलायनोसै होमबा नों
आ दावबायनायनि बागै ना नोंथां?
आतसा आतसा
औ बा नंगौ होमबा नों-नोंथांङानो फोरमायग्रोदो नोंथाङा ओ दावबायनानै माबायदि मोनदों? बा माबायदि मोनबोखो बेनि
आङो थांनाय ओ मा होनो बेखौहाय ओ फेब्रुवारिसोआव थांनाय फेब्रुवारि सोआवहाय आङो सोनाब बंग'नि मोनसे जायगायावहाय बेरायहैदोंमोन।
औ
थारैनो बे जायगायाव बेरायहैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोबाव जायगायाबो बेरायनो थाखाय जोबोद मोजां।
नोंगौ औ
बेयावहाय थांनायाव गासै गु जन मानसिफोर थांदोंमोन गु जन लोगोफोर ज' जानानै थांदोंमोन जोङो।
औ औ
थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव जों साननैनि हाबाफारि लानानै दावबायदोंमोन नोंथां
औ
दा बे दावबायनायनि सोमोन्दैनो आं नोंथांनो फंनैसो आंनि रोंगौथि मोननायफोरखौहाय आङो बुंनानै फोरमायनो सानदों।
औ
दा जोङो सोनाब बंग'आव बे बेरायहैनायनि थांखियानो जाहैबाय, खोनाबाय थादोंमोन सुबुंफोरनिफ्राय थारैनो बे जायगाया मोजां होननानै थारैनो नंमारगौ सुबुंफोरनि बुंनाया नंखागौआनो मानो होनबा जायगाखौ थांनानै नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोङो। बे जायगानि मुङानो जाहैबाय 'र्दाजिलिं' नोंथाङा खोनादों जानो हागौ जायगा जायगानि मुंखौहाय
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ
दा जोङो बेयाव थांनायनि सिगां सिगां ओ दावबायनायनि जिनिखि राहा बे राहाखौ जोङो थांनायनि जि- जि सान सिगाङावनो जोङो ट्रेन टिकेटखौहाय दान्नानै लादोंओ ट्रेन टिकेट दाननायावहाय जोङो अनलाइनखौनो दानद नोंथां।
औ औ
जोङो स्टेसनाव थांलायनानै टिकेटखौहाय दानहैनाय जायाखै मानो होनोब्ला आथिखाल आथिखालनि मुगायावथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ
नंगौ।
बयनियावबो ए आइ नि मुगा नालाय
औ नंगौ।
आखायावनो मबाइल फन थायो बा कम्पिउटाराबो बयनिबोवनो थायो दा बेनि गेजेरजोंनो नो थां जोङो टिकेटखौबो अनलाइनखौनो दाननाय जादों।
औ
आरोबाव नोंथाङा माब्लाबा समाव बे जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ गोसोआवला
औ
बे जायगायाव जोङो डाइरेक्टहाय ट्रेनजों टिकेट दानदोंब्लाबो बा ट्रेननि टिकेट दानदोंब्लाबो डाइरेक्टै सौहैनायनि थाखाय ट्रेन टिकेट गैया।
औ औ
नोंथाङा माब्लाबा समाव थाङोब्ला दावबायोब्ला नोङो गुवाहा थिनिफ्रायनो थांगोन बा जायखिजाया आसामनि मोनसे स्टेसननिफ्रायनो थाङोब्ला नोङो ब बेवहाय एन जि पि जायखौ जोङो निउ जलफायगुरि होननानै बुङो। जों बेसिम टिकेट बेहाय दाननांगोन बे एन जि पि आव ओंखारनानै जोङो एन जि पि नि जेनिखि बास स्टेन्ड
औ
बे बास स्टेन्डआव जोङो गारि गाखोनांगोन बेयावहाय एन जि पि निफ्राय, एन जि पि स्टेसननिफ्राय जेब्लानाखि नोङो गाहायजों ओंखारलांगोन बे गाहायजों ओंखारलांनायावनो, नोंथाङा बास स्टेन्डआव थाङोब्ला गोबां गारिफोरखौहाय मोनगोन बेवहाय जोङो अ नेपाल थांनाय गारि मोनगोन बेजोंनो लोगोसे सिक्किम थांनाय गारिबो मोनगोन आरो बेजोंनो लोगोसे बाव ओ मा होनगोन बेखौहाय जोङो दार्जिलिं थांनाय गारिखौबो नोंथाङा बे मोनसे बास स्टेन्डावनो मोनजोबगोन आरो। दा बेबायदिनो जोङो थांनायनि सिगां -सिगां मानसिफोरनियाव एसे जायगानि सोमोन्दै बा गारिफोरखौ बबेयाव गाखोनांगौ बा गारिखौ माबायदि रायज्लायनानै बुक खालामनांगौ बे जिनिसखौ मानसिफोरनि सिगाङाव जोङो थांनायनि सिगांनो खराग लाग्रोनाय जादों। दा बेनिखायनो जोंनाव बेसिम थांनो थाखाय जोङो बारा खस्थ' जायाखै एबा गोनो गोथो जानो गोनां जायाखै नोंथां। मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला बे जायगानि सोमोन्दै जोङो एसेब्लाबो रोंगौथि गोनां बा थांफेरनाय मानसिफोरनिफ्राय जोङो एसे सुलुं लाग्रोनाय जादों नोंथां। दा बेनिखायनो थांग्रोमोना जोङो बेवहाय बास स्टेनाव थांनानै मोनसे काउन्टारावहाय बे गारिनि पेकेज लानाय जादों।
नंगौ।
दा बे गारिनि पेकेेजआ ओरैबायदि नोंथां माने बेयावहाय एनजि पि आव माने मोन फा ट्रेभेलिंनि ट्रेभेलिं एजेन्ट थायो। नोंथांङा माब्लाबा थाङोब्ला नुगोन बे ट्रेभेलिं एजेन्टावहाय जोङो डाइरेक्ट थांनानै सावरायहैनो हायो। बिसोरो गारिखौ। गावसोरनो जेनोखि एनजे पि निफ्राय थांनाय बे एनजिपि नि ओमफ्राय थांनाय जेनोखि गारिफोर बे गारिखौ बे एन जिपि निफ्रायनो थांलाय फैलायनि थाखाय बिसोरो बेब'स्था खालामनानै हरो। दा नोंथाङाबो मालाबा थाङो बा बेबायदि खालामनानैनो थांनांगोन। आरो नङाब्ला बेबायदि थाङाब्ला नोंथाङा मोनसे खामानिबो मावनो हायो। बेनो जाहैबाय दार्जिलिंसिम थांनो थाखाय जोंहा ट्रेनबो थाङो। बा सिलिगुरिनि फ्रायबो जों थांनो हायो। गोसोबायदि। आरोबाव नोङो बेवहाय जुदि रिजार्भ लानानै थाङा गारिखौ नोंथां नोङो लाइन गारिजोंबो थांनो हायो। लाइन गारिजों थाङोब्ला बा नोंथांनि जायनाखि गारिनि भारा
नङा।
भाराया खम जागोन। बेनिखायनो जेनोखि लाइन गारिजों थांगोन बे लाइन गारिजों थाङोबा नोंथाङा फैसाखौ खम होनो गगोन। आरोबाव नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ गोसोआवला। जेनाखि दार्जिलिं थाङोब्ला
औ
बेे दार्जिलिं थांनायनि सिगां ओ नोंथां।
औ
ओ बेवहाय मा होनगोन बेखौहाय गोबां मानसिफोरानो बे दार्जिलिंआव आर ना बा दार्जिलिं जेनाखि थांनायनि एन जि पि बास स्टेणड बे बास स्टेणडावहाय गोबां थगायनोबो नागिरो। दानिया नोंथाङाबो एसे एसे दावबायनायनि सोमोन्दै बुंदो दे आंबोथ बुंबाय।
औ औ नोंथां ओ बिदिनो आंबो आसामनि माखासे जायगाफोरावनो दावबायदों आं।
रोंगौथिखौ बुंदो आ
औ औ जेरै ओ जोंनिनो बि टि सि आव थानाय ओ मानास हाग्रामा बेयाव दावबायदों। आरो लोगोसे से ओ ओ अरां हाग्रामा बेफोरावबो बेफोराव दावबायदों आरो। बेफोराव ओ दावबायनि थांनानै माने गोबां ओ जायो। बुस्थुफोरखौ जोङो बा मोगथाङाव नुनो मोनाखैमोन बा पिकसारफोराव जों मबाइलफोराव बा बिदिनो नुनो मोनदोंमोन। जों बैफोर बस्थु ओ बुस्थुफोरखौ जोङो ओ थांनानै खा बैयाव दावबायहैनानै माने खाथियाव नुदों आ नुनानै माने हमदां हादों आरो। ओ जेरै जोङो मा खासे नुफेर ओ बिफां-लाइफां बेन्दों बेनला ओ लोगोसे जिब जुनार ओ दाउफोर ओ बेफोरबायदिखौ नुदों आरो नुनानै माने ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो माने हमदां हादों जेरै जोङो ओ पिकसाराव नुदोंमोन माने बिनिख्रुइ जोङो खाथियाव थांनानै नुहैनानै माने हमनो हासिनदों आ रो बिनि महरा माबायदि ओ बे जिब फोरनि बा दाउफोरनि दाथाया माबायदि बेखौ माने नायनानै हमदां हादों आरो। थिग बेबायदिनो आरो ओ गुवाहाटियाव थानाय ओ जेरै जोङो जुनारसालि ओ बेयावबो थांदोंमोन दा दावबायदों ओ बेरायहैदों बेबायदिनो बेयाव थांनानै माने गोबां जिब जुनारफोर नुनो मोनदों ओ बै जेरै ओ गान दा, ओ मोस था दिनै मोसायाबो गोबां रोखोमनि थायो।
औ ओरैनो नोंथां बेवहाय गुवाहाटिनि जेनि खि जुनारसालि बे जुनारसालियाव मा माखौ नुबोदोंमोन नोंथांमोना?
औ बेयाव ओ बान्दर नुनो मोनदों ओमफाय लोगोसे मैफोर ओ गान्दा ओमफाय जायखौ जोङो ओ हिप' बा एबा जल हसति होनो बेफोरखौ नुदों, ओ बिनि उनाव ओ बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ आलदा आलदा माने रोखोमनि ओ जिबौ फोरखौ जोङो बै ओ जुनार सालियाव थांनानै नुनो मोनदों आरो बेनि अन अनगायैबो आरो जोङो अमा बे मा अमा होनो बे फिसा फिसा बिनि नामखौ आं बावबाय औ नंगौ औ। औ माने बांद्राय दे गिदिर नङा आरो। बियो ओ एन्जर बायदिल' जायो अ औ थ' बेबायदि बेफोरखौ नुबो जों ओम आमफ्रा ओमफाय जोङो ओ हाग्रानि जेरै मावजि बेफोर मावजि मावजि फोरखौ नुनो मोनदों। जे आरो गुबुन गुबुन दाउ फोर दङ जेरै ओ सिला ओ ओ बिदिनो आरो आरो गोबां रोखोमनि दङ आं फोरखौ मोना जेब्ला बेफोर दाउ फोरनि मुंखौ ओ बेबायदिनो गोबां माने जिब जुनार जों लोगोसे दावमा दावसा फोरखौबो नुनो मोनबोदों आरो बेयावथ' थांनानै माने जोबोद औ जोबोद गोजोननाय मोनो ओ बैफोराव थांनानै नायनानै जोङो माने हमदां हायो। मा मा जिरादा माबायदि बबे जुनारा मा रोखोमनि बा जोङो बिनि गाबखौबो जोङो खाथियाव थांनानै नायोब्ला जों हमदां मोनो आरो नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां ओंखायनो जोङो ओ जिउ आव दावबाय नायखौ जोङो जेब्लायबो खालामनो नांगोन। दावबायनायनि गेजेरजोंसो जों नोंथां गोबां रोंगौथि फोरखौ मोननो हायो। दे होमब्ला नोंथां दानिया जोङो सावरायनाय खौ दोनथ'लायदिनि नङा होमबा?
औ दे नोंथां
दे जागोन दे नाय
दे